हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना?
दङ' नोंथां ओरैनो। औ
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ नोंथां।
औ नोंथाङा माने नाफाम बाथोननि जोंनि बर'नि नाफाम बाथोननि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंगौ नोंथां हागोन, ओ नाफाम बाथोन होनोब्ला थ' जोंनि बर' समाजाव गासिबो सुबुं माहारियानो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां? नाफाम बाथोनखौ जोङो गिबियावनो माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जों बुंनांगोन जेरै नाफाम बाथोनखौ जोङो बेबायदिनो ओ जों हाथाय बाजार बा गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै नाखौ बेबायदिनो जोङो सुनानै सान्दुंआव फोराननाय जायो आरोना नोंथां, बेबायदिनो हाथाय बाजार गला फोरनिफ्राय लाबोआलासिनो जोङो न'वाव न'आव न'वावनो थायोब्ला जुदि न'आवनो हाखर थायोबा जों हाखरनिफ्राय जोङो नाखौ बोखांनानै जोङो सुनानै बा फोराननानै सुनानै फोराननाय जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोङो फो रानखांनायनि उनाव ओ बेयाव जोङो ओ ना-नायाव नाफाम बा थोननि थाखाय जोंनो थास' नांनौ जायो ना नोंथां, बे थास' गोसोम खौ जोङो ओ बेबायदिनो न'नि बारियाव बा बेबायदिनो ओ हाग्राफोरावबो जों नागिरनानै मोनो आरो ना नोंथां। बेखौ जोङो थास' गोसोमखौ जों हानानै लाबोनानै बेखौ सिथा सिथा खालामनानै बेनि देन्थाखौ सिथा सि था खालामनानै जोङो ओ मा खालामो ओ बेयाव जोङो ओ ओ सुनानै फोराननाय जायो आरो ना नोंथां। फोरानखांनायनि उनाव ओ बेखौ जोङो ओ नाखौ जो आरो बे थास'खौजो जोङो गुन्दै खालानाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बेयाव गुन्दै खालामनाय होनो ब्ला जोङो बेबायदिनो जोङो उवाल एबा दिंखियाव जोङो बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ नाथाय नोंथां ओ बेबायदिनो ओ गोदो गोदायथ' जोंना बांसिन सुबुंफोरानो उवाल एबा दिंखियावसो देनाय देयोमोन नालाय नोंथां‌। बेबायदिनो आथिखालनि सु बुंफोरा मा ओ मिक्चार ओंखारबाय नङा ओमबा नोंथां बे मिक्चार मेचिनाव जोङो गासैबो मुवा बेसादफोरखौनो ओ थाब थाब जोङो ओ गुन्दै खालामनो हायो आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो खम समनि गेजेरावनो मा बे खौ जों गुन्दै खालामनानै गोबां बाथोन बानायनो हायो आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो ओ बे खौ गुन्दै खालामखांनानै लानायनि उनाव जोङो मा नोंथां ओ बेखौ जोङो ओ हासुं औवानि हासुं बेयाव जोङो हासुं न'आव जोङो बे ओ ना आरो ओ बे थास'खौ जों गुन्दै खालामना लानायखौ जों सोनानै दोननाय जायो आरोना नों थां आरो बे हासुंनि अनगायैबो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ ओ थेमा जायखौ जोंङो बेबायदिनो ग्लासनि औ ग्लासनि थेमा फोराव जोंङो ओ सोनानै ओ दोननाय जायो आरोना नों बेबायदिनो गोदोनि फोथायनाय बायदिनो जोङो नोंथां ओ आथिखालाव ओ ना बाथोनखौ बेबायदिनो मांखोसे बा मांखोनै बा मांखो थाम दोनानै जोंङो जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ गोदोनिफ्राइ फोथाइबोनाय बेबायदिनो नोंथां ओ आथिखालाव बेबायदि बेबायदिनो नाफाम नाफाम बाथोनखौ जोंङो लायनो ओ मांखोथाम दोनोब्ला जानो मोजां आरो बे बेबायदिनो गोबां ओ सेवबो नालाय नोंथां बेनिखायनो गोबां मोदोमनायबो मोनो बेनिखायनो ओ मांखोथाम दोननानै जायोब्लाालायनो जोंहा नाफाम बाथोनखौ जोबोर गोथाव मोनसिनो होननानै फोथायो आरोना नोंथां सुबुंफोरा बेबायदिनो नोंथां ओ उम जोंनि ओनसोलावबो गोबां नाफाम बाथोन बानायना माननो गोबां जिउ खांनाय गोबां सुबुंफोर दङ नोंथां ओ ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो गोबां गोबां नाफाम बाथोन बानायनानै गावबा गावनि नखर बा गावबा गावनि गथ गथायनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बा बेबायदिनो बाय बानायनानै बा ओ बेबायदिनो होनो हानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नोंथां औ मुलाम्फा जानायखौ ओ नोंथां बे नाफाम बाथोनखौ जोंङो हाथाय बाजारफोरावबो ओ मुथा मुथा बा अ बेबायदिनो लारु सिथोबनानै जों फान्नायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबायदिनो खाथि खाला ओ हाथाय बाजारनि अनगायैबो नोंथां बेबायदि बिदिनो जोंना गारि मथरजों दावबायनानै थांनानै ओ बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै टाउन सहराव बेबायदिनो नाफाम बाथोनखौ फाननानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां बेबायदिनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोल जोंनि ओ बर' हारिनि अनगायैबो आथिखालाव मा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो नाफाम बाथानखौ जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां नाफाम बाथोननि दामाथ' जोंना गोबां गोबां बेसेन गोसा नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो से कि गामावनो नाफाम आ जोङो ओ बेबादिनो बाजौ दजौ होननानै फाननाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो मानि थाखाय बेसेन गोसा होननानै बुंङोब्ला जों बुंनांगोन जे नाफाम बाथोनाव बानायनायाव बेसेबां गोबां सम लाय नङा नंङा होनबा नोंथां औ गोबां सम लायो आरो गोबां खस्थ'बो जायो बिनि जाहोनावनो जोङो बे नाफामब बेसेनखौ जों गोबां लानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां नाफाम बाथोनखौ ओ जोंनि बे हटेल गिदिर गिदिर हटेलफोरावबो जोङो मोनजायो मानो होनोब्ला बर'नि हटेल औ बिदिनो जोङो मोनजायो आरो नोंथां बेखौ जोङो नाफाम बाथोनाव जोंनि बर'निनो मोनसे दोरोङारि दोरोङारि बाथोन होननानै जों बुंनांगोन आरो जोंनि बे नाफाम बाथोनखौ जोंनि बे जोंनि बे ब ओ बे जोंनि ओ आसामावबो जोंना सिनायथि मोननाय बेबायदिनो जोंना सिनायथि सिनायथि मोन्नाय नाफाम बाथोन होनोब्ला औ औ बेबायदि बिदिनो जों जोंनि बे साहत्य सभा बेबायदि बिदिनो गिदिर गिदिर बेबायदिनो मिथिं दं फोरावबो जोंनि बे नाफाम बाथोनखौ जोंङो बाहायनायखौ जोंङो जानायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरोना नोंथां अ मोनजानाय जायो बेबायदिनो जोंना ना फाम बा थुन बानायनानैबो जोंहा गोबां उम जिउ खांनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि ब बर' समासाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जेराव जोंहा नाफाम बाथोन होनोब्ला जोंआ ओंखाम जायोब्ला जोंना खब'से बारा हाबखायो नङा होमबा नोंथां? दा बेबायदिनो नोंथां गोदोनि फोथाय बोनायनाय बायदिनो नोंथां जोंहा मोनसे मोनसे उम मोनसे नेम जायखौ जोङो नाफाम बाथोनखौ लायनो जौजों जायोब्ला ओ थााब फेयो होननानै गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय आरो मोनसे बियोलायनो जौजों जायोब्ला जोंना सुबुङा थाब फेयो आरोना नोंथां अ बेनिखायनो नोंथां उम बिनि खाय नाफाम बाथोना जोंना आ जोबोरैनो ओ जोबोरैनो मोजां आरो नों थां बेबायदिनो जोबोरैनो गोथाव जानोबो बे नाफाम बाथोनखौ जोङो ओन औ हरथाव बे नाफाम बाथोनखौ जोङो ओ गाव गोजाबो जाजायो नोंथां। ओ बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन मैग-मैगंजोंबो जों संनानै जानो हायो आरो नोंथां ओ नोंथां जोंनि ओनसो लाव बे नाफाम बाथोनखौ बे थास'नि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव खुमब्राजों बाननाय जायो आरोना नों थां खुमब्राजोंबो जोङो नाफाम बाथोन औ नाफाम औ औ नंगौ बेबायदिनो खुमब्राजोंबो बाननो औ औ खुम्ब्रा जोंबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो थास'जों बानायनाया लायनो मोजांसि न होननानै बयबो सुबुंफोरानो बुंनाय जायो आरोना नोंथां। औ अ बिदिनो नों थां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबाफोर बेबायदिनो नाफाम बाथोननि सोमोन्दै माबा ओ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां नोंथांमोन ओनसोलावबो माबायदि? नाफाम बाथोन बाननानै जिउ खुंदों बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ जागोन नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथाङा दानिसो ओ बुंलांनाय बायदियैनो जोंनि गासैबो बर' सुबुंफोरा बर' आइजो फोरा नाफामखौ बेबायदि एखे रोखोमैनो बानायनाय जायो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां
ना फिसानि अनगायैबो जोङो ना गिदिरफोरजोंबो जोङो नाफामखौ बानायनो हायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
गिदिरबो नङा ओ बांद्राय फिसाबो नङा एसे थेलेबलेब बेफोर नाजोंबो जों बानाय नो हायो जेरैहाय जोंहा फिथिख्रि ना मावा ना बेफोरजों बांसिन मोजां जायो आरो बानायनो
अ अ नंगौ नोंथां
नंगौ बेबायदिनो गोदोहायथ' बयबो जानो थाखाय इसे एसे बानायोमोन बेनिखायनो हाथाय बाजाराव फाननो लाङोब्लाबो ओ बिनि बेसेना एसे खममोन नाथाय दाथ' जोंहा बानायनायाबो जोंनि दानि सुबुंफोराथ' जोङो बांसिनानो जों नाफाम बानायनायखौ नुनो मोन ला
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो जों हाथाय बाजाराव फाननाय नुयोब्लाबो जोङो बानाय नाया गोबां खम जाबाय नालाय बेनिखायनो जों फाननाय नुयोब्लाबो बेनि बेसेना गोब्बां जालांबाय आरो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो
दानि सुबुंफोरा आरो बायनानैनो फैसाजोंनो गासैखौबो मोनो नालाय बेनिखायनो बानायनो गारबाय सासे सानैया जा बानायो बेखौनो जोङो बायना नै गो-गोबां बेसेन होनानैबाबो जों बायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ ओ बेबायदिनो जोङो होमबा ओ बर' सुबुंफोरा नाफाम बा थोन फानानिबो जिउ खुंनाय गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां! नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ नाफाम बाथोन बानायनानै जिउ खुं खुंनाय नोंथाङा नुनो मोनदों नामा?
औ दनि दानिजुग दाथ' जोङो बांद्राय नाफाम बाथोन बनानै फनाय जों बारा नुनो मोनला गोदोहाय बांसिन आबै आबौमोना बुङो जेरैहाय नाफाम गोबां नाफाम बानायनानै जोङो नाफाम फैनानै माने हाथाय बाजारफोराव फान्नो लानानै जों गोबां रां दहाय गोबां रां आरजि मोन आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय जोंहा गोदोहायथ' जेनेबा मैगं थाइगंनि दामफोराबो एसे खममोन नालाय लाय आरो बेबायदिनो फरायनाय फरायनायनि बागैब्लाबो जोंहा खिथाबफोराबो जोंहा एसे बेसेनफोरा खम मोनसे खुनु दामनि बेसेनानो खममोन। औ बेनिखायनो गोदोहाय बेफोरबायदिनो जोङो ना बिफांफोरखौ फाननानैब्लाबो जोङो गोबां माने गथ' गथायाइफोरनि फराय खरसाफोरखौ होनो हादोंमोन आरो।
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां बिदिनो नोंथां गासिबो सुबुं माहारियानो मोनाफाम बाथोनखौ जोङो आथिखालाव गोबांखौनो बाननाय नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां खमसै बिनिखायनो नोंथां बेबायदि नाफाम बाथोना जोंना इयुनावबो जों थालांबाय होननानै जोङो खालामनो आसा खालामनाय जायो आरो नोंथां औ औ नंगौ बिदिब्ला नोंथांजोंनाबो समा जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
ननि सोमोन्दै रायजलायना गोजोननाय मोनो।
औ औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै। नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा औ गोजोननाय थाबाय नोंथां